औ। ओ मा मा होनदों नोंथां? हेलौ नोंथां। मा होनदों नोंथां?
हा
औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा
औ आं फ्रि दङ
ओ बिब्दिब्ला जोङो ओ जेनेबा बोथोर लायै बोथोर नाफोरनि थावनायनि बागै ओ सुंदोबै साव फरायनो हागोन नामा नोंथांजों दसे समनि थाखाय
औ आं दङ आंजों सावरायनो हागोन औ दे
औ बिदिब्ला आङो जेनेबा नानि थावनायफोरखौ गिबियावनो बुंग्रोनोसै सै नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ जेनेबा बरफोरनि बादिब्ला ओ गोदोनि आजै आजौफोरनि बुंनाय बुंलांनाय रावफोरनि बाददिब्ला जेनेबा ओ ना नि जोलैया माइनिख्रुइ गोबां बांसिन आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ बिसोरनि थावनाया जेनेबा गासै गासैबो बोथोरावनो रोखोमसे नङा आरोना नोंथां औ खुसिया नाया बोसोरनि जेब्ला ओ मा होनदों नोंथां
बोथोर लाय बोथोर बेलेग बेलेग जायो नामा होनदां नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ औ ओ जेनेबा खुसिया नाया बोसोरनि जेब्लाबो समावनो मेजेम था थायोखायनो जोबोद गोथाव नङा होमबा नोंथां
औ
औ औ जोङो बे खु खुसियाखौ जेनेबा खुमब्रा बोराय अन्थाइबाजाब एबा मैथ्रुजों ओंख्रि जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ गोथाव जायो
बेनि अनगायैबो जोङो ओ ना फैला ना वै ओ बो ओ ना खावैफोरा जेनेबा बोसोरनै जेब्लाबो मेजेम थानायनि थाखाय जोबोद गोथाव जायो
औ औ गोथाव जायो
गोरि नास्राय ओ गोरि नास्राय नाया जेनेबा फागुनदाननि ओमफ्राय सैथ्र दाननि गेजेराव ओ मेजेम जायो अब्ला बै समाव नाया जानो जोबोद गोथाव जायो आरोना नोंथां
औ औ गोथाव जायो
खोनादोंना नोंथां
औ आं खोनादों नोंथां
औ आरो जोङो मागुर सिंगि फिथिख्रि थेंगोना ओ बिंसि थथा बामि मावा फाखुवा ओ बैफोर गोबां नाया जेनेबाबा सावन भाद्र दानाव अ मेजेम जायो आरोना नोंथां
औ औ औ
औ बै समाव एबा बैद सैथ्र दान समाव बैफोर नाफोरा जानो थाख थाखाय ओह गोबां गोथाव जायो आरोना नोंथां औ ओ आरो बेनि अनगायैबो रौ बारलि ओम खात्ला सुल साल बाउस आरो ओ ओ बैफोर नाफोरा खार्तिक दाननिफ्राय ओ फागुन दानसिम मेजेम जानानै बैफोर नाफोरखौ जानो थाखाय जोङो जोबोद गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां
औ जोबोर गोथाव मोनो नोंथां
उम आरो जोङो आइरि नाफोरखौ फागुन दाननिफ्राय जेठ दानसिम मेस जेम जायो होननानै जोङो मिथिनाय मोनो आरोना नोंथां
औ औ
औ आरो जोङो खुसुं आरो खासिवफोरा जेब्लाबो जानो गोथाव जाखायो नङा होमबा नोंथां
औ जानो गोथाव जायो नोंथां
उम उम हाग्रानि अमा मै सेसाफोरा जेनेबा बाद्र' दानाव मेजेम जासोयो बे खायनो जोङो बे बाद्र' मासाव जेनेबा बै मै सेसा हाग्रा नि अमा बैफोर दाउफोरखौ मोनजायोब्ला जोङो जेनेबा जोबोर ओ गोथाव मोनसे ओ जामुं एबा ओह आदार जानाय आदार बुंजायो नङा होमबा नोंथां
औ जोंनि मानसिनि एबा सुबुं माहारिनि जानाय आदार होननानै बेखौ जोङो बुंनानै लानो हायो
उम उम उम जेनेबा खुसुं बेदरजों हानि साबाइ ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो आरो ना नोंथां नोंथांमोननिथिं अ नोंथांमोननिथिं माने नोंथाङा खुसुं आरो ओह स सबायजों मोनजाफेरबायना नोंथां
आं खुसों बेदरजों सबायजों मोनजाफेराखै नोंथां जों थिं मानो होनोब्ला खुसुंखौ जों थिं मोननाय जाया
औ औ आरो जोङो बे खुसुंखौ जेनेबा मोनसे उम सिथरनि बेरामफोरखौ गाहोनो थाखायबो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां द
औ औ आं बेखौ खोनाफेराखैमोन नोंथां दिनै नोंथांनिफ्राय खोनानानै नै ओह गोजोननाय मोनदों ओ अबेसे मा सितरनि बेरामा हामो बेबा एखोथ' जों दा मोनथिनाय जानाय नंला
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ जोङो जेनेबा ओ फिस ओ गेदेरफोरनि बुंलांनाय बायदिब्लाथ' जोङो जेनेबा उम उम गोदोनि आजै आजौफोरनि बुंलांनाय बा फोरमायलांनाय बाथ ओ रावफोरनि फ्राय जोङो मि थिनाय मोननाय जायो आरोना जेनेबा बिगुरनि बेरामफोर जायोब्ला जोङो बे खुसुं बेदरखौ जानाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बिब्दिनो जोङो ओ जे बोसोरावनो गासिबो गासिबो दान गासिबो मासफोरावनो जोङो नाफोरखौ जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जानाय जायो नोंथां ‌।
हाग्रानि नायानो जा बा गावनि फुख्रिनि नायानो जा बा सालानि नाफोरखौनो होन जोङो जेनेबा जेब्लायबो एबा ओ बोसोराव आव गासिबो समावनो जोङो नाखौ जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ गासिबो समाव जोङो बेलेग बेलेग नाखौ गावनि थावनाय बायदि जानाय जायो नोंथां ।
उम जेनबा नाखौ ला लानानैबो गोबां फोथायनाय दङ जोंनि सुबुं माहारिनाव नङा होनोमबा नों
औ इदिनो गोबां फोथायनाय दं जोंनि बर' समाजाव नोंथां।
उम उम जेरै जेनेबा सिमांआव ना फि थिख्रि नुयोब्लालायनो बावैसो उनाव दोहोन मोनगोन होननानै फोथायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ बे गोदोनि जोंनि आबै आबौफोरनिफ्राय फोथायबोनाय मोनसे मोनसे फोथायनाया
औ बाथ्रा आरोना नोंथां औ । बिब्दिनो जेनेबा बारलि आरो रौ नुयोब्ला हा हु मोनगोन । ओ बिब्दि बुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ बेखौ जों खोनादों नोंथां ।
औ आरो जोङो सिमाङाव जेनेबा थेंगोना एबा ना सिंगिजों गावजायोब्लालाय नो मोदोमाव सानाय जायो एबा सोरबा सुथुरा बानहोयो होननानै ओ साननाय जायो आरोना नोंथां।
औ बे मोनसे जोंनि माने गोदो गोदायनिफ्राय ओ फोथायनानै लाबोनाय मोनसे नेम आरोना माने फोथायनानै लानाय जोंनिनो। आबै आबौनि बाथ्रा।
औ आरो जोङो जेनेबा ओ जोङो माने सुबुं माहारिया ओ सेन ख'खा खाखि फल' आरो औवाजों हेबजानाय हेबनानै ओ लायो बैफोर जोंङो नाफोरखौ हमनो थाखाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि जों जोंनि आखाइजों बानायनाय मोनसे आगजु ।
औ जोङो आरो जेनेबा बेनि अनगायैबो जोङो दुलि आथिं फासि लाङि फरङि मुसारि जे आरो जेनेबा जोङो फल' आरो जेखाइ बेफोरजोंबो जोङो नाखौ हमो नंङा होमब्ला?
औ औ हमो नोंथां।
नों नों नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनाफायासै नोंथां । नोंथाङा खोनादों ना? नोंथांनि आवाजखौ आङो मोजां खोनाफैसै । सै औ
अ नोंथाङा दाबो खोनायाखै नामा?